औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां जाखांबाय नामा?
आंथ' जायाखैै नै नोंथां आं ओरैनोसो जिरना दंथ'यो दा दसे समनि थाखाय।
औ नोंथाङा जिरनानै दंखायोबा फ्रि जानांगौ खोमा एसे।
आङो दायो फ्रियानो दसे समनि थाखाय नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रिबाथ' आं मोनसे माने आंनाहाय प्रब्लेम जानानै होदों आं बेखौसो एसे रा राहाफोर मोनगोन नामा नोंनिफ्राय खोनानानै जेनेबा सोंनानै नों खोन्थानो हागोन नामा बेखौसो फोरमायहरनाय हदोंमोन आं।
अ नोंथाङा फोरमायोब्ला आंबो मिथिनो हानाय जानो हानाय बे राहाफोरखौ ओ दा नोंथाङा मा प्रब्लेम जादों आंनो फोरमायना होबासो आं माने बुंनो हागोन नोंथां।
ओ खोथायानो बे जाहैबाय नोंथां बिराद दिक्खार नांनानै दं मानो होनबा दाथ' दैलां बोथोर नोंथाङाबो मिथिखागौ ना ओमफ्राय माने बे दानि खोथा नोङा आरो देग्लायजों बोसोरथाम जाबाय माने जोंहा दुब्लि दुब्लियावहाय अखा हाब्लाबो माने देनो थानो रोंला माने बासिया जाजोब बाय हायानो ओमफ्राय माने माइखौनो गायनो हालालै दै थायिखायनो दा आं मा खालामबावनोसो माने हायानो ओरैनो थाहैजोबो आं खेथि बारिबो नालाय मैगं मैगं थाइगं गायनोबो बा एक्सपिरियेन्स गैया ओमफ्राय हाया ओरैनो बेकार थायो माइ गायनो हाया। दा आं मा खालामबावनो नोंथां एसे उफाय खोन्थानो हागोन नामा?
अ' नोंथांनाथ' ख बाथ्राया बुहुद दुखु नांथावानो दा आङो मोननैसो आयदा बा आङो मोननैसो
बे नोंथांनि ओ प्रब्लेमनि आङो सलुसन। होनो नाजानि नोंथां। नोंथांनाथ' हाया बुरजायानो दं खोमा ओ ओरैनो औ नोंथांनाथ' हाया बुरजायानो दं खोमा ओरैन हमोब्ला सात बिघा बा दस बिघा। अ' सय बिघा ना अब्ला नोंथांना हायाथ' जोबोद बुरजायानो। औ नोंथां ओ गोगोम बुरजा माथो नोंथां हाया। ओ बेवहाय नोंथाङा दायो ओ बुंबायबालाय बोसोरथामसो जाबाय। ओ माइ जायाखै मा जायाखै दै थाया मा थाया। दा बिदिब्ला खोनासं नै नोंथां नोङो बिदि खालामनो हायो। औ खोनादोंना नोंथाङा बेवहाय। ओ नोंथाङा बे हायावहाय गयब्ला साफात बागान गायजायो। दा नोंथाङा।
उम।
गयब्ला साफात। बागान गायबाथाय ओ बे हायावहाय उम बो बोसोर ब्रै बोसोरबानि उनावनो नोंथाङा ओ स्टेबोल ओ बा एंखौ जोङो माबा होनगोन ओ इनकाम मोनबाय थागोन मासै मास।
औ। दा नोंथाङा बुंदों आंखौहाय गय नोङाबा साफत आरोना। गयबाथ' आंहा गोबां प्रब्लेम जागोनबायदि मोन्दों आङो। नथां मानो होनबा दुब्लिसो नालाय गय गायोब्ला इदिनो बारहुंखा माबा माबि बारलाबाय बा उनफोरावहाय बायससो गारगोन नामा
औ बेबो मोनसे नोंथां।
साफातखौ गायनो ओमफ्राय जेनेबा साफात गायोबा। हा मा मुलाम्फा जागोन मा फायदा जागोन नोंथां जेनेबा माने दायो बाथ'हाय गायबा। बोरै बोरै सोलियो साफातनिया।
हौ हौ हौ हौ दायो नों थाङा साफात गायोब्ला बुहुद आनो मुनाफा दं ओ बुङोब्ला सापातावहाय बांद्राय उम गायनायावहाय बांद्राय फैसा नाङा आरो बांद्राय बिदि ओ नायबाय थानाङाबो ओ सम सम बिदियैनो नायनांगोन नोङो ओ ओय खिन्थु दैलि नायनांगौ बे बिदि खोथा जानाय नङा आरो ओरै मानोना जोंनि आसामावहा बोहायबो ओ सत्तर पारसेन्टआनो ओ दिमान्ड दं साफातनि।
डिमान दं माने
दिमान माने नोंथाङा औ औ। नोंथाङा सापात बाय बागान ओ गायोब्ला सापातखौ खानानै सा सप्लाय हरनो हागोन गोजान गोजानाव। बा आसामावनो साप्लाइ खालामनो हागोन। बे साफात होननाय बुस्थुआ बिनि जिमान जोबनो रोङा ओ नांबायानो थागौ सापातखौ। मानोना जोङो सापातजों बिदिनो रोखोम रोखोमनि माबा औ औ। रोख रोखोमनि ओ लोंग्रा ओम साबा टि बा ब्लेक टि बा बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि जोङो लोंग्रा साहा बानायनो हायो बा साहाफात बानायनो हायो। दा नोंथाङासो मा सानदों सापातखौ गायगोन ना गाया
गायजागोनदांं गायनाया नोंथां बुंनाय बायदिबा जेनेबा दिडिमान्डआथ दं गोबां दं नालाय? ओ दा जेनेबा उम दा आं सापाथ मानसिफ्रा मा होनोमोनलाय अर्गेनिकबो गायो ओमफ्राय केमिकेल जेनेबा बे कम्पानिनि आन्दाव थानानै गायोबो होननाय खोनादों दा माबायदि? लायोबा मा जिनिसनि सिस्टेमाव गायोब्ला मोजां जागोन नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
एक्सपिरियेन्स हिसाबैथ नोंथाङाहाय ओ अर्गेनिकखौनो गाय केमिकेल ना बुहुद प्रब्लेम जायो उनाव। औ अर्गेनिकखौनो गायबा बुहुद मोजां जागोन नोंथांना?
आंबो बेखौनो सानदों माने अर्गेनिक गायोब्लाथ आं गावनिनो हारसिंनि बिजनेसबो माबानो हागोन ना साफातनियावहाय दिडिमान्ड दं।
औ औ।
जेनेबा जोंनि खाथियावनो दं आरो गायनाय आं बारा मोन थिया आरोना बे अर्गेनिक गायदों होननाय खोनादों आं मानसिया गावनो बेनि उनावहाय बे साफातखौ खानानै गावनो फोरानो गावनिनो नआवहाय माने फे फेक्टरि बायदि बानानै दोनबाय माने मानसिया ओमफ्राय बेलेग बेलेग बेलेग जिनिसनि माने साहा बानायो आरो जेनेबा ग्रिन टिनो बिनि बेलेग ब्लेक टिनि बेलेग ओमफ्राय ब्लु बो ना मायोथाय?
औ औ बानायो नोंथां बानायो।
ओमफ्राय जेनेबा ना नोंथां आं बे साहापातखौ खौ गायनानै नि आनन्दाराव थायोब्ला मासै मासफोर जि मोनगोन नामोना जेनेबा सापातनि
मोनो नाथाय मोननाय राङाहाय खमथार जायोना नोंथां नोङो उसुबिदा जागोन सलिनो बा नखर सलायनो उसुबिदा
अ उम नंगौ मानो होन बा आं माइ गायनाय जाहैनो नंखाला नालाय नोंथां ओंखायनो एसे एसे गोगोम माने इनकाम फैनाय बिदिखौ नांगोन माने आंनो नहले गोबां खस्थ मोननाय जागोन आं।
औ नोंथाङा दायो अर्गेनिकखौनो गाय ओमफ्राय हार सिं गाय ओ नोंथाङाहाय जेबो कम्पानिनि आन्दाराव गायनाङा बिदिब्ला नोंथाङा बहुत उसुबिदा जागोन औ उन समाव सोलिनो बा गावनि थाखाय ओ रां खामायनो बहुद उसुबिदायाव गोलैगोन नोंथां दा नोंथाङा मा सानो?
आंथ सानबाय नोंथां बे सापातखौ गायनानै आं अर्गेनिक खालामनानैनो फेक्टरिफोर मावनोसै नामा जेनेबा हमनानै ला आं बेयावनो ओइ आंननो खोन्थादोंमोन नालाय बे खाथिनिनो सोरबा बानायनाया बेबायदिनो आंबो पेकेट पेकेट सिस्टेम बानायनानै आं गोजान गोजानाव फानहैनो जेनेबा आंनो बानायनोसै आंनिनो लासैनो आं गारि मोनसे लानानै अबेबा आं गोजान जायगायावहाय साप्लाय हरनानै फानथावथाव खालामनो माने दा साफाताथ गुथै बुहुमावहायनो दिडिमान्डखा नालाय नोंथाङा बुंखाबाय सुत्तुर पारसेन्टा साप्लााय जायो होननानै होमबा थ गोगोम दिमान्ड ओंखायनो गायदों बयबो नुनो मोन
औ औ औ औ बे दिमाना खम जाखाया नोंथाङा जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया बा सोमजियानो बेयाव उम। दा नोंथाङा बे आयदाखौ बुंबायना ओ अर्गेनिक गायनानैहाय ओ गावनो खानानै बा उम गारि बायनानै ओ साफ्लाय हरनो सानदों बा फेक्टरि खेवनो सानदों बे नों साननाया जोबोद मोजां आयदा नोंथां।
दा नोंथां आं सोंगौमोन आरोना जेनेबा आं अर्गेनिकसो गायगोन नालाय ओमफ्राय देग्लायो आं गायोब्ला फै बे बिजनेसखौ मावनो हाथावथाव।
ओ नोंथाङा अर्गेनिकखौ गायोब्ला ओ बोसोरब्रैयावनो खाजानाय जागोन बा बोसोरबा। ओ बांसिनानो बोसोरब्रैयावनो खाजानाय जायो नोंथां अर्गेनिकखौ गायोब्ला नाथाय आङो ओ बोसोरबाखौनो होनबाय आरो बोसोरबानि उनाव नोंथाङाहाय खाबाय थानो मोनगोन मासै मास साफात खौहाय गायोब्ला।
बे साफात बागान सिङावनो जेनेबा गयफोरखौबो गायदेरबा माबा मोनसे गाज्रि जागोन नामा?
नोंथां बे नों जे गय गायनो आयदा होनदोंओ बेयो बारा मोजां आयदायाव गोलैया मानोना फातफोराबो देरफुनाय सम ओ गयखौ नों गायना होयोब्ला ओ गयाबो देरख'वा देरख'वा साफाताबो देरख'वा देरख'वा बिदि जाबाय थागोन माने। नोंथां।
अ होमबाथ आं माने साफातखौल गायथारनानै दोननांगोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो बेलेग दं फांफोर सायख्लुम होनो थाखाय गायनांसिगोन।
औ बेलेग दंफांबा जायो मानोना नोंथाङा गय गायोब्ला गयआ बिदि जाहैबाय जेरै ओ नोङो मानसि थांलाय फैलाय खालामबाय थायाब्ला मोजाङै देरनो नागिरा मानसि थांलाय फैलाय बा बे लामाजों ओरैनो ओरै लामा जानाय बायदि थांलाय फैलाय औ औ औ बिदि दि खालामनाय जानांगौ होमबासो गया एसे थाब थाब देरो माने। नों गायना दोनबाय ओ बारा थांबाय थानो औ औ नंगौ नोंथां। नोङो नोंथाङाहाय ओ दंफांफोरखौनो ओ गायना दोननो हायोब्ला ओ जि दंफाङाहाय बिदिनो साया होयोबा बिदिनो गायनो मोजां थाब देरो बिदिखौसो गायनांगोन नोंथाङा दंफां
गय गायब्लाथ' नोंथांना गयआहाय थाब देरनाय नङा बा बहुद उसुबिदा जागोन। आरो गयआथ' सायाबो होआ नालाय।
फादखौनो गायनांसिगोन मानो होनबा जोंना साफादनि थाखायबो आसामा एसे नाम जादा खा नालाय फेमासखा साफाद बागानफोरनि थाखाय ओंखायनो बे नामखौ लाखिनो थाखायबो नों आङा मावाबा बोरै खालामनो।
औ औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां आंनो एसे आइडिया होनायनि थाखाय आं बेखौनो मावनो सानबाय।
औ नोंथां आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दायो साफादनि खेथ्रआव सावरायनानैहाय। दा आङो बे समावनो ओ बिदाय लाथ'नाय जासिगोन नोंथांजों
औ दे जासिगोन उम